गोजोन फुंबिलि खोनादों ना?
औ खोनादों।
ओ दे।
नोंथांनि औ औ दङ'।
आ ओम ओमफ्राय बोथोरफोरा माबायदि?
अ बोथोरा बिदिनो मोजां।
उम ओमफ्राय जानाय लोंनाया जाबाय?
औ जाबाय।
दे अब्ला नोंखो लोगो मोननानै हामबाय होनदों। गोजोननाय थाबाय बे समाव नोंथांजों। मोनसे बिसय लाना गुसुंङै सावरायनो सानदोंमोन बे समाव नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
ओ दे अब्ला जोङो पुलोसननि सायाव सावरायनो। पलुसननि सा याव जों गुसुंङै सावरायनो अब्ला आं गिबियावनो नोंथांनिफ्राय गुसुंङै मिथिहोनो गोसो जाबाय आरो आं हास्थायबाय पुलुसन होनबा नों थाङा मा बुंनो सानो?
औ ओ पलुसननि ओंथिया जाहैबाय जोंना आबहावा गाज्रि जानाय नङा होमबा नों थां औ। ओ बिदिनो आबहावा गाज्रि जानाय होनना बुङोब्ला गिबिसिन आबहावाया माबादि गाज्रि जादों होनना बुङोब्ला बेयो जाहैबाय ओ जों सु बुं माहारियानो बे आबहावाखौ गाज्रि खालामदों मानो होनना बुङोब्ला? ओ आबहावायाथ' आबहावायाथ' ओरैनो हारसिंङैनो गाज्रि जाया नङा होमबा नोंथां? मानो ना बुङोब्ला आबहावा गाज्रि खालामनाय ओंथिया जाहैबाय सुबुङानो जेरैहाय ओ दा आथिखालनि मुगाया जोबोर ओ समजों खारफानाय आरो समजों खामानि मावनाय। बिनि अनगायै ओ आ सुबुंफोरा जानाय लोंनाय थानाय मावनाय दांनाय गासैखौबो ओ समजोंनो खालामजोबो जायनि जाहोनाव ओ गाज्रि मुवा बेसाद बा ओ गाज्रि सेवनाय मुवा बेसाद खौ जानला मोनला जायगाफोरावनो गारलाना दोननाय जायो बिनि थाखायबो जोंना ओ आबहावाया गाज्रि जायो बा गुबुंले जायो आरो नोंथां। बिदिनो बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा ओ गुबुंले जानाय होनना बुङोब्ला जोंहा दै गुबुंले जानाय दङ'। हा गुबुंले जानाय दङ' साउन्ड गुबुंले जानाय दङ' बिदिनो ओ बिदिनो गोबां गुबुंले जानाय दङ' आरो बिदिनो बैफोर गुबुंले जानायनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा माबादि गुबुंले जायो?
ओ ओ खोनादों दे ओ
औ
ओ हागोन फंनैसो आंबो हागोन मानोना आंहाबो बेबायदि रोंगौथि गैजोबा अब्लाबो नोंथाङा जि बाथ्रा बुंलांबाय बेयो थारैनो बहुद नंगौ आरो थार खोथा आरो आंबो बेबायदिनो फंनैसो सानबाय जेब्ला बेबायदिनो पुलु सन आबहावा गुबुंलेनि बागै जुदि जों नायनो थाङोबा
औ।
जोंनि आबहावा जानायनि सेथि मान माबायानो जाबाय जोंनि सुबुं अनजिमाया बहुद बांसिननिफ्राय बांबोदों नोंगोना नोङा?
औ नंगौ।
बेबायदिनो पुपुलेसना बहुद बांसिननिख्रुइ बांसिन बांलांदों बिनि सायावबो गोबां बेबायदि आबहावा जादों जेरै मानो होनबा मानसैया सुबुं अनजिमाया बांलांनायजों लोगोसे गोबां बेबायदिनो नेचार फ्राकृतिक भाबे मा होनो दंफां लाइफांफोरा दानजादों नोंगौना नङा?
औ नंगौ नंगौ
गोबां बेबायदि दंफां लाइफांफोरा दानजादों आरो बेबायदिनो गोबां बेबायदि फेकट्री कम्पानिफोरा मा होनो बांसिननिख्रुइ बांसिन माने बांलांदों।
औ नंगौ
आरो बेबायदिनो मा होनगोन गारि मथरफ्रा गोबां मा होनो बांसिनख्रुइ बांसिन बांलांदों आ रो बेबायदिनो मानसिनि जिबनाव आबहावाया बांसिननिख्रुइ बां सिन गोहोम खोख्लैबोदों मानो होनबा दिनै दंफां लाइफां गैयैजों लोगोसे खम जालांनायजों लोगोसे मा जादों बेबायदिनो बोथोरफोराबो सोलाय सोल' जाबोदों। बोथोरफोराबो गोबां सोलायबाय मानो होनबा बेबायदिनो मोनसे मोजां अखा मोनसे नेचारेल बेबायदि अखाफोरखो दैफोरखो बार फोरखो मानसिफोरा मोननो हायाखै आरो बेबायदिनो मानसि बांलां लोगोसे गोबां बेबायदि कम्पानि फेक्ट्रीफोरा इन्डास्ट्रिफोरा बांसिननिख्रुइ बांसिन बांलांदों। मानसिफ्रा नोंगौ बेफोराव थानानै गोबां बेबायदि रांखान्थियाव खामायदों आरजिदों न'खर सोलि दों नाथाय माखासे बेबायदि फेक्ट्रिफोरनिफ्राय कम्पानिनिफ्राय अंखारनाय गोबां बेबायदि गाज्रि उखुन्दैफोरा माखासे वेस्ट प्रडाक्टफोरा मा बेबायदिनो मा होनो गोजौआव थांनानै मा होनो जमा जाहैयो
औ नंग
आरो बेबायदिनो मा जायो गोबां बेबायदि बोथोराव सेथि अखा गोग्लैनायखो दिनै जों खोनानो मोनो जे जाय मानसिफोरा बोसो बोथोराव से थि अखा गोग्लैनायखो सिजायो बिसिनि बिसोरहा मा खर' सानाय सोरहाबा लोमजानाय गगा मोननाय सोरहाबा एलार्जि जानाय सोरहाबा स्किन प्रब्लेम जानाय जों बेफोरबायदिखौ जोङो मिनथिनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां बे
सुबुं अनजिमाया बांनाय बांलांनायजों लोगोसे गोबां बेबायदि भेहिकोलफोरा बांसिन ख्रुय बांसिन बांलांदों जेरै पेट्रल डिजेलफोरजों सोलिनाय बेबादि भेहिकेलफोर बेबायदि जाथायतफोर बेफोर गासैबो आं बांलांदों आरो हो बेबादिनो आबहावायाव बेबादि गुबुंले जदों लोगोसे मा होनो मानसियै सुबुं अनजिमाया बांलांनायजों से बेबायनो मानो साउन्ड साउड पलुसन जादों बेबायदिनो दै अखानिबो पलुसन जादों। गोबां बेबायदि हायाबो दिनै पलुसन जालांदों मानो होमबा आथिखालाव बांसिननिख्रुइ बांसिन मा बेबायदिनो प्लास्टिक माबाफोरा प्रदाक्टफोरा बुहुद बांसिन बांलांदों जेरै ओ बुंनो थाङोबा जों नुनो मोनो आथिखालाव बांसिननिख्रुइ बांसिन मानसिफोरनि बाहायनाय मुवाफोरा ह'टेल बाजारफोरा दुखान फोराव बाहायनाय गासिबो बुस्थुफोरा प्लास्टिकनि गोनजा
औ नोंगौ नोंथां
आरो बेबायदिनो उम भेहिकोलफोर गारिनि उखुन्दै गनाय बेबादिनो गोबां बेफोर गासैनि गेजेरजोंबो हो दोनै आबहावाया गुबुंले जादों
औ नंगौ
बिनिखायनो हायोबा जोङो आथि थिखालाव मा खालामनांगौ जोनै मरदान जुग नोंगौना जौगानाय बेबादि सोलायबाय बेयाव हायनो गोबां बेबादि आबहावाखौ मोनसे मोजां ङै जोङो लाखिफिननो थाखाय नेसारेल बेबादि मोनसे मोजां बेबादि प्राकृतिक बेबायदि बार फोरखौ बोथोरफोरखौ जों मोनफिननो थाखाय अक्सिजेनखौ मोननो थाखायबा जोङो गिबिआवनो माखासे प्लास्टिक प्रडाक्टफोरखौ बाहायनायखौ जोङो एभयड खालाम नांगोन
औ नोंगौ
उम प्लास्टिक प्रडाक्टफोरखो जोङो बाहायनायखौ जोङो मा होन्नो हानाय मानि जोङो खमायनांगोन आरो बिजों लोगोसे हानाय मानि जोङो माबाफोरखौ दंफां लाइफांफोरखौ जोङो गायनांगोन आरो जोङो हायोबा बरथमानाव इलेक्ट्रिक भेहिकोल इलेक्ट्रिक भेहिकोलफोरखौबो जोङो बाहायनो थाखाय जोङो आखाइआव लानांगोन मानो होमबा बेबादिनो गोबां इन्धननि पेट्रल डिजेलनि भेहिकोलफोर दोङो बेफोरनि गा गेजेरजों मा जायो आबहावाया गुबुंले जायो
औ नोंगौ
आबहावाया गुबुंले जायो दिनै जोङो नुनो मोनो गुवाहाटि बादि नोगोरनि सिटि बासआ गासैबो इलेक्ट्रिक भेहिकोल जाजोबबाय
औ
इलेक्ट्रिकनि बेआव माने उखुन्दै खुनाय गैया बेयाव बेबादि साउनट पुलुसन जाया मानसिनि थाखाय मोनसे देहा लानानैबो बुहुद गोनांथि
औ
देहा लानायनिबो गोनांथि बेआवखायनो हायोबा जोङो इलेक्ट्रिक भिहिकोलखो जोङो जोंनि न'खरफोरावबो जोंनि गामिफोरावबो जोंनि बेक्तिगत जिबनावबो जोङो बाहायनो थाखाय जोङो आखायाव लानाया जोङो बेखो मा होनो एदप्ट खालामनाया जोंनि थाखाय ओं मोजां होननानै सानो। मानो होमबा
औ नोंगौ
सुबुं अनजिमाया बांलांनायजों लोगोसे जोङो जुदि बेफोरखौ जुदि जोङो आखाइआव लायाबा बेफोरखौ जुदि जोङो मावा मावाबा जोंनि जिबनाव माने मोनसे मोजां बेबादि आबहावाखौ जों मोनफिननाया जोंनि थाखाय गोब्राब होननानै आं सानो
औ नोंगौ
आरो नोंथाङाबो मोनसे मोजां आबहावाखो लाबो फि फिनायनि बेबायदि राहाफोरखो नोंथाङाबो फंनैसो होननो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। जोंहा ओ बेबायदिनो आब हावाखौ मोजां खालामफिननो थाखाय जोङो ओ सुबुंफोरानो लोगो जानानै बा ज' जानानै जोङो ओ गामिफोरनि लामा सामाफोरावहाय ओ बिफां लाइफां गायनांगोन बिदिनो गोबां रोखोमनि बिफां गायनांगोन जाययाव जाय बिफांखौ गायनानै जों मोजां अक्सिजेन मोननो हायो। ओ बेनिखायनो जों बिफां गायनांगोन। आरो जोंनि ओ थानाय जानाय बा बायदिसिना गाज्रि मुवा बेसादफोरखौबो ओ मोनसे जायगायावनो ज' खालामनानै दोननांगोन। जाय जेरै ओ बे जायगाखौ गो थौ जाव हाखरबायदि जावनानै बेयाव फबनानै दोनला बायनांगौ। बिदिनो दैफोराव गाज्रि मुवा बेसाद द गारनायफोरखौबो ओ खल खालामनांगोन आरो बिदिनो जोङो आबहावाखौ मोजां खालामनो हागोन आरोबाव ओ बेफोर प्लास्टिक गारनायफोरखौबो जोङो एसे खम खालामनांगोन आरो नोंथां आरो लोगोसे जोङो बारहावा गाज्रि जानाय जेरैहाय गारि मथरनि फ्राय उखुन्दै गनायफोरखौबो जोङो खम खालामनांगोन अब्लाना जोंना बारहावाया बा आबहावाया मोजां जागोन होननानै जों सानना लाजायो बा हमना लाजायो आरो नोंथां। इदिनो आबहावाया मोजां जायोब्लासो जों सुबुं माहारिनि देहा सोलेरा मोजाङै थागोन नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो औ बिदिनो जोङो ओ आबहावाखौ मोजां खालामनांगौ आरो जों सुबुं माहारियाबो ओ जोंनि देहाफोरखौ मोजाङै लाखिनांगोन आरो नोंथां।
उम नंगौ नंगौ नंगौ।
औ औ
अब्ला नोंथांजों सावरायना बुहुद रंजानाय मोनबाय आरो आं मिथियो बेबायदि माखासे आङो गियानफोरखौबो आरो गोथौ बाथ्राफोरखौबो आं मिथिनो हाबाय बे समाव नोंखौ बहुत ब धयनबाद होदों बे समाव जोंहा समाबो जाफैबायना
औ नोंगौ
अब्ला जोङो उननि समफोराव जों बेबायदिनो मोनसे ओंथि गोनां बिसयफोरखौ लानानै जोङो सावरायबावगोन अब्ला दिनै बे सावरायनायखौ बेसेबांवनो दोन्थ'सै जागोन ना
औ औ गोजोनथों
अ दे दे